अ हेल खोनादों ना?
खोनादों
अ गोजोन बेलासिनि गोजोन हामलायहरनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम ।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय ।
औ दा जों रायलायनो सानदों माने बर'फोरनि दानाय लु-लुनायनि बागै बर'फोरा जिखौ माबोरै दायो माब्रै खुन्दुंखौ दुहुनो बरफोरा इन्दि खुन्दुंखौ माबोरै दुहुनो खुन्दुंनिफ्राय माबोरै दिहुननानै बोरै जि दायो बिनि फारसे फारसे माने आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदोंमोन ।
अ आं-आं जेरैबायदि बिदि नुबोदों बेबायदिब्ला जोंनि बे गामि खाथियावनो आरोना बेबायदि न'आवनो लाथा एम्फौ फिसियो लाथा एम्फौ फिनानै बिनि जे फिथोब फिथोब मोनो लाथा एम्फौ फिसिनानै उनावहाय बे फिथोब फ्राय थावख्रि लुनानैहाय बेबायदि खुन्दुं बानायनाय जायो आरो ना। बे खुन्दुंदोंनो नआवनो नआवनो जि इन्दि जि बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो इन्दि सिफोरखौ बानायनानै हाथायफोरावहाय बेबायदि फाननाय जायो आरो नोंथाङा बेनि बागै आरो माबाफोर गुवारै फोसावनो हागोन ना?
औ बेबायदिनो थावख्रिखो लुनानै जों खुन्दुं बहनो नङा होनबबायासै बेखौ दुहुनखांनानै जो जोङो ओ इसान बै फुमफ्लायाव माबायो साना लायो माने इसान ओ सोंनाय खम्लायाव बेयाव साना लानानै जों इसानखौ सोंबाय गांबेसे नांगौ माने गावनि जखा हिसाबै सोंनानै सोंनानै लाखांनायनि उनाव जो जोङो सोंनो थाखाय साल खुन्थायाव आलायनाय जायो सालुं खुन्थायाव आलायखांनायनि उनाव जो जोङो फार्स्टाआवनो महर बासियो जिनि खुन्दुं खौ महर बासिखांनायनि उनाव रासोखौ सोयो रासोआव खुन्दुंखौ सोयो रासायाव सोखांनायनि उनाव जोङो नो खननाय जायो जिखौ नो खनखांनायनि उनाव जोङो साल खुन्थायाव खाखोयो खाना लायो खाखांनायनि उनावसो जोङो जिखौ दानो जागायो आरो बिनि उनावसो आगर एर रो बायदिसिना माने नोंनि गोसोमुति एरना लायो आरो आगरफोर गाव फसायनाय बायदि कालार बेफोरबायदि मिलाय मिलाय एरो बेनिनो आ नोंथाङा बरफोरनि माने एरनाय गुबै आगर फोरनि नामफोर मिथिगौ नामा?
अ‌ आं जेसांखिनि मिथि थियो बेयावबा साम साम आगर दङ दाउस्रि आथिं आगर दङ माउजि आगान आगर दङ आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर दङ जेरै थाइगिर बिबारनिबो आगर दङ बैग्रि आगर दङ बेबायदि गोबां आगरफोरखौ आं नुनो मोनदों आरोना
औ आगर एरनो थाखाय माखौ बाहायनाय जायो मा जिनिसखौ?
ओरैनो आङो नुबोनाय हिसाबैथ आगर एरनो थाखाय जिखुनु मोनसे गोफार बुस्थु लानाय जायो आरोना
औ
ओ बेनिफ्राय खुन्दुं खौ दैखोनो थाखाय आगरखौ एरनो थाखाय।
औ।
सांखिनि नुबोदों नाथाय बे जिनिस खौ मा बुङो आं बेखौ मोन्थिया
औ औ। बे जिनिसखौ बुङो बालेब होन्नाय जायो। औवानिफ्राय माने औवाखौ जं फार दान्ना लानाय जायो बेखौ बालेब होन्नाय जायो आरो।
अ।
आरो बेयाव सोनाय गन माखाखौ गनसा गन होन्नाय जायो।
औ।
औ। साल आरो इ गायनाय औवाफोरखौ साल खुन था महरै माने सालखुन्था होन्नाय जायो आरो बि जि दाग्रा बि थां फैलाय जाग्राया
ओ माखु ना मा ओ माखु औ।
औ बिदिनो गु गोबां गाव गुबुन गुबुन गाव गाव नाम दं आरो। जोङो आगर एरनायाव ताख्रिखौ बांसिन बाहायनाय जायो खुन्दुंखौ। बिदिनो बर' नि माने मुंदांखा जि खुन्दुंफोरनि नाम खौ नोंथाङा मिथिगौ नामा?
खुन्दुंनि नाम होनबाथ आं एसेग्राब मिथिया होमबाबो बुंनो नाजा जनि र ओरैनोलाय ओ खुन्दुं होनबा इन्दि खुन्दुंआथ थाखाबाय आरो मास्रेस खुन्दुं थायो फकवा थायो आरो बेबायदिनो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि खुन्दुंबो थायो पलिस्टार थायो
औ।
आं जेसांखिनि मोन्थियो आरोना
औ।
औ।
दायो
औ पाटबो थायो औ औ।
खारनाय खुन्दुङा पदमि पदमिनि
औ औ
बिफोरजों दानाय जायो आ ना
औ गोबां कस स्थ जायो सानो आङो बेबायदि जि दानायफोरावबो गामिनि आयजोफोरा बेबायदि गोबां खस्थ खालामनानै जि जोम दानानै हाथायफोरावहाय फानहैयो गांसे जि दा नोनो गोबां खस्थ खालामनांगौ जायोआरो ओ मेगनाबो एसे नायहाबनो गोनां जायो आगर हारि एरनायाव
औ
औ
नों-नोंथाङा बि जि दानायजों माने बर हारिखौ दावगाहोनो बा बि जि दानायजों माने रांखारि खामायनो हागोन ना हाया बेनि सोमोन्दै मा सानो
आं सानो बे जि दानायजोंबो माने रां रां आरजिनो हायो जिखिनि दाहालागि ओ गामिनि आइजोफोरा आ गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जि दाबोगासिनो दङ आरो जि दानायजोंनो गावनि नखरखौ बेबायदिनो सा सालायबोगासिनो दङ गावनि गथ गथायफोरखौ बेबायदिनो जि दानानैनो फरायहोनो हागासिनो आं गावनि मेगनजोंनो बेबायदि नुबोदों आरोना मानोना दायो इन्दि जि होनोब्ला इन्दिनि जिनि बेसेना जोबोद गोबां आरो बेखौ दानायावबो जोबोद खस स्थ जायो नंगौ आं मिथिगौ ओ बेनिखायनो जेसांनो बेसेन गोसा माने जाया मानो इन्दिनि होनोब्ला इन्दिनि बेसेना बिराद गोबां थाखायो बिनिखायनो गांसे इन्दि फाननायजोंनो गोबां गोबां इन्दि फास्रा बा इन्दिज जोमग्रा फाननायजोंनो गोबां रां आरजिनो हायो होननानै आं सानो आरोना
औ
इनदिल नङा नाथाय गोबां सानजारि दखनाफोर जेखौ अग्रं बुंनाय जायो बेखौबो दायो गोबां मानसि फोरा आरो बे बुङो आरो ना अग्रं बे जि दखना दायो बे दानाया गरम बोथोरावहाय गाननो था खाय गोबां मोजां जायो होननानै माने मानसि गोबां मानसिफोरा बुङो जे बियो गोबां गुसु आरो गाननो आराम जायो दानाय दखनाया होननानै
औ
औ ओ नोंथाङा नोंथाङा रोंगौना बेबायदि ओ जि दानाय खामानिखौ
औ आं नआव थास्लायस्लाय ओरैनो दानाय जायो सम सम फालि फास्राफोरखौ दायो बिदिहाय दखनाफोरखौ दाजाया फास्रा इदिनो अग्रं दखनाखौ दाजायो गामसा बिहु फालि फोरखौ माने बिहु फालिखौथ जोंनो नांथारगौ फुजाफोर होबाबो मान हरनाय बा हाबा खेराइबाबो मान बावनायाव नांथार
औ नोंगौ आंबो गोबां बेबायदि नुबोदों गामिफोरावहाय बेबायदिनो जोंनाबो न'आवनो जि दायो नालाय जोंनि आइ आरो आनैया दायो जोंना एफा बिदि दाया इन्दिनि जोमग्रा आरो इन्दिनि फास्रा गामसा अग्रं दखना बेफोरखौ दायो आरोना।
औ
ओ बारासोलाबाबाबो सोलोंना लानाया मोजां आरो इयुननि था खाय जाहाथे इयुनाव जोंनि बे बर' हारिनि दानाय बे ओ रोंगौथिफ्रा जाहाथे गोमालाङा आरो इयुन जोलैयाबो जाहाथे मोजाङै सोलोंनानै लानो हायो। जाहाथे इयुनावबो इयुन जोलैखौनो ओ जाहाथे जोङो खोन्थानो हायो जे ओ बेजोंहाय जि बानायनाय जायो बियो मा बे जिनिस बे जिनिसनि मुङा मा जाहाथे बेफोर गासैखौबो जोङो इयुनावहाय गावनि उन जोलैनि ओ गथ'फोरनो एबा इयुन जोलैनो मोजाङै खोन्थानो हानाय बायदि जोङो ओ रोंगौथिखौ सोलोंनानै लानांगौ। मानोना सोलोंब्लासो जोङो रोंगोन ओरैनो नुनानैथ' रावबो सोलोङा गाव आ गोसोजोंहाय सोलोंनो नाजाबासो ओ रों-रोंगोन होननानै आं फोथायो आर ना।
औ नोंथाङा बर' हि साबै जिफोर दानो रोंबायबायगौ नामा एसेब्लाबो माने?
ओ इसेब्लाबो रोङो रों नायाथ' न'आव थासानदि ओ इसे सोलोंनाय जादोंमोन नाथाय आङो दायो बाहेरावसो थानाय जायो नालाय एफा बेबायदि खाबुखौ मोना आरोना। आं न'आव थांबाथाय दायो आगरफोरखौ एरनो रोंगौ एसे एनै ओ ओरैनो गामसाफोरखौ दानो हायो नाथाय सोंनायखौ एफा रोङा आरोना सोलोंस्लाबनो मोनाखै ।
औ
खननायखौबो इसे इसे सोलोंहांदोंसोमोन नाथाय पारफेक्ट नङा रोंजोबा आरो नाथाय आङो सोलोंनो नाज जायो।
औ नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों बबेनि मा नाम बेफोरदि?
आंथ आं आं आं बुंनो थाङोब्ला आङो बेनिनो उदालगुरिनि आरो आङो बेयावहाय नार्सिं खालामगासिनो माने गुवाहाटीयावहाय।
औ
ओ बे गुवाहाटि मेडिकेल कलेजावहाय नार्सिं खालामगासिनो दङ दायो जोबथवाखै गोबां दंख आरो बोसोरनैनि कर्स दंख।
औ
अ बेनिखायनो बाहेरायाव थानायखायनो बे ओ दानाय लुनाय खामानिफोरखौहाय बेबायदि सोलोंनो सोलोंनायाथ' सोलोंबाय एसे एनै नाथाय बेबायदि दानो आरो माबानो सम मोना आरोना। न'आव थांब्ला जि एसे एनै सोलोङो एसे एनै दानो सम मोनो बेनोसै आरो बेनि अनगा बेलेग गुबुन समखौनो होनो हाया नाथाय सोलोंना ओ लानाया जोबोद मोजां मानोना रोंगौथिया रोंगौथिया जोंनि नेरसोन आरो बर'नि बे जि दानायखौ जोङो जुदि सोलोंना लायोब्लाा इयुननि थाखायबो मोजां जागोन होननानै आं सानो।
औ नोंथांजों दिनै दानाय लुनायनि बागै गोबां मिथिनाय जाबायहाय।
आंबो गोबां मिथिबाय नोंथांनिफ्राय जेखौ आङो। रोङामोन मिन्थियामोन नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंनोबो हाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। थांगोन बेनि बागै रायज्लायनानै।
औ दिनैनि सावरायमेलखौ जों बेखिनियावनो दोनथनोसै।
जागोन दे गोजोनथों।
गोजोनथों एसेनोसै।